हेलौ अ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों
मा खालामदों?
दङ' ओरैनो। नोंथाङालाय?
औ आंबो दङ' ओरैनो। दा होमबा जोङो औ आयदानि सायाव रायज्लायनोसै आयदाया जाहैबाय औ अनला खारैनि सायाव रायज्लायनोसै।
जागायग्रोना होदो।
औ उम अनलाखोथ' अनलाखोथ' बयबो मिथिखायो नों बिथां नोंथाङाबो जाखायो न'? औ अनला खारैखौ ओ गिबियाव माइरंखौ सोमनानै गुरै खालामगोरोनानैथ' उवालाव देनाय जायो। गोदोनि गोदोथ' आरो उवालावनो देखायो दाबो देयो। ओमफाय उवालाव देनानै जा गुन्दै जायो अन गुन्दै जायो बेखौ संनाय जायो आरोना। नोंथाङा जा-जाफेरबाय ना?
फोरा आरो बांसिनानो बेफोरखौ जाखायो नालाय। जाफेरबाय।
दा होमबा अनलाखौथ' जाखायो मिथिखायो। ओमफाय अनलाखौ माजों बानायो नों थां मिथिग'
अन खारैखौ औ खारैखौ
दाथ' माने ओं अनलाख खारै बुङो जाहाथे माने
बेवहाय खारै औ खारै होनाय जायो खारै होबासो अनला जायो बेनि थाखायनो बेखौ अनला खारै बुङो नालाय खारैखौ उम जोंनिथिंजाय बिदिनो थालिर बिफांनि थालिर बिफांजों बिफांनि बे थालिरा बेजों आरो
औ थालिरखौ माने दान नानै फोराननानै हराव जि जायो ओं सावनानै जि गुन्दै हाथब्ला जायो बेनो खारै आरोना।
खौ बानायनाय जायो नोंथां। थिंजाय माबोरै बानायो?
औ जोंनि खिजायथ' बांसिनै थालिरजोंबो बानायो ओमफाय मैदुफुल बिफांजोंबो जायो। आरो सबाय बिगुर जा बाख्ला माने मारा होखांनानै सबाइ बिगुरा जि जायो जाब्राया औ बेखौबो सावनानै माने जि हाथब्ला हांगार जायो बेखौनो खारै बानायो आरो
औ औ
अनला ओंख्रिखौ सङोबा अनलायाव मा मा होयो नोंथाङा मिथिगौ ना बुंनायसाय
औ औ बिदिनो अनलाखौ बासिखा बिबार गोखा जायखौ होनो जोङो बासिखा फिसा बिबार बेजोंबो संजायो औ मोदुफुल बिबार अनला फाखा ओंख्रि जायखौ होनो लाइ बेजोंबो संजायो औ औ औ औ आरो बिदिनो बेवहाय दावउ बेदर अमा बेदर बायदि होथनबा बांसिन गोथावसिन जायो आरो
जायो नोंथाङा अनला ओंख्रि संफेरबाय ना
औ संफेरबाय
औ माबायदि गोथाव जायोना नोंथां संनाया
गोथावथ' निजे संनायखौथ' बाखनायना लाखानांगोनानो जाबाबो जायाबाबो नोंथाङालाय
आं संनायाथ' संफेराखै नाथाय नायनानै नानै लादों आरोना सोलोंदों आंबो औ लासैनो रोंलांगोन औ औ मिथिगौ
औ नोंथाङा
ओमाय बोरै सो अनला ओंख्रिखौ
अ अ गिबियावथ' जोङो अनला संनो थाखाय माइरं दाथ' नांखागोन नालाय बेखायनो जोङो माइरंखौ गिबियाव दैयाव गोराना दोननाय जायो सोमनानै जाहाथे ओ बेयो माइरंआ रुइजासे सोमनांगौ एसे गोबाव बिदिनो से घन्टा नै घन्टा सोमखांनायनि उनाव माइरंआ जेब्ला रुय एसे गुरै जायो अब्ला बे खौ उवालाव नङाब्लाथाय दिेंखियाव गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो वालाव देयोमोन नालाय औ औ बेवहाय देनानै गुन्दै खालामना लायो माइरं खौ बेखौ गुन्दै खालामखां थांनायनि उनाव बिदिनो अरदाबाव साराय होनानै जोंनाथ' बांसिनानो अरावसो संङो नालाय बेखायनो अरदाब होनो औ अरदाबाव बिदिनो सारायखौ जाननानै। न ओमफ्रायो। आंनि संनाय बायदिब्ला बेदर होनानै संबा बांसिन साबसिन गोथाव मोनो आरो। बिदिनो गिबियाव औ गिबियाव थाव गुबै होनानै औ दाउ बेदर न'नि दाउ बेदर गिबियाव दाउ बेदरखौ गोदानानै बिदि बिदिनो साफा खालामनानै लाखाग्रोनांगौ बिनि उनाव मोजांङै। सुखांनानै ओ जेब्ला। संनो जायो अब्ला सारायखौ अरदाबाव जाननानै थाव गुबै होनानै जेब्ला थाव गुबैया दुंङो। एबा गुदुं जायो अब्ला अब्ला। नाथाय बेदरखौ सारायाव होनानै एवफ्रामनाय जायो एवफ्रामनाय होनो बेखौ एवफ्रामनानै बेखौ खांना दोनो बेनि उनावहाय बे सारायावनो औ बे सारायावनो दै नानै। दै गुदुंखौ गुदुंबा जायो। गुुंदुंबा साबसिन जायो। थाब मोनसिनो गुसुखौबो होजायो औ बेनि उनावहाय जेब्ला गोदौवो। अब्ला बे देनानै लानाय माइरं अन गुन्दैया औ बेखौ फ्रि फ्रि आखाइजों जों गारनानै होयो। होनायनि उनावहाय बेवहाय औ औ गथा जायिनि बायदि बेखौ सागंजों साना होनाय जायो आरो औ बिदिनो। अनला ओंख्रिया ओरैनोबाबो एसे लाव लाव जाखायो नालाय। बेखायनो बाथ्रायावबो दंङ अनला ओंख्रिया लाव लावखायनो बेवहाय आगानोब्लाबो आगान थाया होनलायनाय औ औ थिग बिदिनो जेब्ला अन गुन्दैखौ दै गुदुङाव दै गोदौनायाव गारनानै होयो अब्ला। फ्रि फ्रि गारना। होनायाव जेसे हायो। एसे सागं सानांगौ। बेनि उनावहाय खारदै होना होनांगौ खारदै। बे जेसेबां नांगौ एसेबांखिनि जखानि औ औ जखा-जखानि होबाय थाबानो जाबाय बारा होबा ओ ओंख्रिया थावनाया माने दानगारो-दानगारो ओं थावनाया दानगारो बेनि उनावहाय दाउ बेदर औ औ बेनि उनावहाय दाउ बेदरखौ एवफ्रामनानै जे गुबुन जायगायाव दोन्दोमोन औ बे एवफ्रामनायखौ माने बे अनला ओंख्रि जिहेथु गोदौबाय दङ बेवहाय गारनानै होनांगौ होनानै आरो बिदिनो गारखांनायनि उनावहाय बिस
होखांनायनि उनाव
ख्रि जायो आरो ना औ औ सान नांला नङाबा बेदरा गेब्लेगोन नालाय
गोन बिनि थाखाय माने बेखौ सानो नांला माने अनलाजों दाउजों बेबायदि माने संनाय जायो आरो-आरो गुबुन दङ जेरै एम्फौ लाथाफोरजों संनाया गुबुन जायो ओमफाय अनला फाख्रिया गुबुन जायो गुबुन गुबुन गावबा गावनि गोसो बायदि जा जाय नेमखान्थि सङो बेफोरबायदि संना जायो आरो औ औ औ आरो आरो मैदुफुल बिलाइजों बो
औ मुदुफुल बिलाइजोंबो जायो औ आरो ओ एम्फौ लाथाजों संनायाथ' जाहैबाय एम्फौ लाथाखौ जेरैबायदि नों ओ बे दाउ बेदरखौ एव फ्रामनानै साइडआव दोन्दोंमोन नङा होमब्ला औ एम्फौखौबो बिदिनो साइडआव एवफ्रामनानै दोननानै ओं लखबनानै होयो
ग्रोना लायो मानो होनब्ला रुना लाबाथाय एसे गोरा राफोद जायो होननानै रुग्रोनानै लायो औ रु लाखांनायनि उनाव जिहेथु बेवहाय एम्फौ लाथानि सायाव बिखं थायो बिखब थायोना इसे प्लास्टिक बायदि थायो बेखौ माने बोखारनानै बिदिनो एवफ्रामनानै औ औ औ प्लास्टिक बायदि थायोना बिखौ बख'नानै बोखानानै गारनायनि उनाव
औ औ
अब्ला मोजांसिन जायो आरो साबसिन जायो।
औ दाथ' होनबा मिथिनो मोनबाय आरोना
औ
अ नोंथाङा मोजां बुंनायसाय
औ औ खोनादोंना नोंथां?
अ एसे मोजां बुंनायसाय नोंथां।
खोनादोना
हेलौ औ माने आवाजआ फैहां फैहां जादों
औ औ नोंथांआ अनला ओंख्रै खौ मा माजों जाफेरखो
अ आंथ' अनला ओंख्रि खौ इदिनो बासिखा बिबारजों जाफेरबाय ओमफ्राय मुदुफुल बिबार मुदुफुल बिलाइ आरो औवा मेवाइ औवा मेवाइजोंबो जायो। औवा मेवायजों जाखालि बे दर गैयाबाबो जायो आ ना मानोना औवा मेवाइखौ बेदर बायदि जानो हायो। ओम आरो दाउ बेदर अमा बेदर एम्फौ लाथा बेफोरजों जायो आङो अनलाखौ आरो लाइ बिलाइ अनला फाख्रि होनो जायखौ ओं जानाय जायो
बेनि मादाव बबेजों जानायखौ साबसिन मोनखो
औ साबसिनाथ' आङो दाउ बेदरजों गोथावसिन मोनो अनलाखौ
औ
नोंथाङा दा बेफोरनि मादाव अबेखौ बांसिन संफेरखो माजों अनलाखौ माजों संफेरखो बांसिन?
अनलाजों न'नि दाउजोंनो बांसिन स संनाय जायो
औ गोथावसिनबो ज
मानो होनोब्ला औ दाउखौ बर'फोरा न'आव फिखायो नालाय नांगौब्लानो सिथारनानै जानो हानाय बायदि असुबिदा थाखायोना औ औ औ दाउ अमा फिसिनानै जाग्राखाना बर' फोरखौ बेफोरबायदि होनबानो गासि सिबो सिनायजोबो
नोंथांनिफ्राय अबा मिनथिनो मोनबाय
औ औ नोंथाङाबो होमब्ला संनो हासिगोन?
संनो हासिगोन ओं आंबो नाजानोसै
औ औ नाजायोब्ला हाखायो गोरलैसो जानायावबो गोथाव जायो संनायावबो बिदिनो एसे सम लायो आरो गोबाव संनांगौ जायोना थेवबो जानायाव औ औ औ औ औ जेसेनो गोबौ संनो हायो जेसेनो गोबाव संनानै दोननो हायो एसेनो गोथावसिन जायो
औ बिदिब्ला आंबो एबार संनोसै अनला खारैखौ अनला ओंख्रिखौ उम
अनलाजों दाउखौ गिबि खेब संना नायग्रोबानो जाबाय
औ औ दाउआबो न'आव दंखायो जाहाथे
औ औ
उम दाथ' नोंनिफ्रायनो बांसिनै मिथिनो मोनबाय अब्ला नोंथां अनलाखौ मारै सङो
औ -औ नोंथाङाबो एबारनिफ्राय गोसो बायदियै जानो लुबैब्लानो संना जानो हासिगोन
औ औ संनानै जानो हासिगोन दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय
औ औ दे उनाव लोगो मोनफिनसिगोन औ दे